खोनादों ना?
हेल'
अ खोनादोंना?
औ खोनादोंं नोंथां।
औ नोंसा मानो माबा फनदोंमोन
हेल'
औ खोनादों
औ आङो नोंनाव माबा मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैनो लुबैनायनि थाखाय हरदोंमोन नोंथाङा नोंसिनि गामिथिं जायो मागो दमासिखौ बोरै फारिलियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
मागो दमासि
औ
आं बांद्राय मिथिया माबो दंसनो बारो एसे नों
अ मागो होनोबाथ' जोङो ओरैनो पुस दाननि जोङो पुस जोबहांहां दानाव जोङो दैम दैमा सेरनि दैमा सेरनि हाब्रांआव जोङो बैलागुर लुयो बे बैलागुरखौ लुनो थाखाय जोङो औवा नांग्रगोन गिबियाव औवा आरो जिगाब आरो थालाय बिलइ गान बेखौ जोङो बेजों जोङो बैलागुरखौ लुयो आरो बैलागुरखौ जोङो राजा रानि होनो आरो सानथ्रि सानख्रिबो थायो होननानै बुं मिथियो आरो दायना होनो मोनसे औ दायनाबो बे दायनाखौ जोङो थालिर दिंग्रायाव ओ लुयो बे थालिर दिंग्रा आरो दैमा दैमा सेराव लुयो बेखौ दैमायावनो लुयो आरो बे दायनानैखौ जाहाथे जों सावनानै फोजावहरनो हायो गाज्रि नोजोरफोरखौ जोङो फोजावहरनो हायो बिनि थाखाय आरो आरो उम। ओ मागो दाननि से खालार खालिनि ओ सोरांसि सोरांसे समाव जोङो बैलागुरखौ सावो बेैलागुरखौ सावनायनि सिगां जोङो गामियाव फिथा सौराय ओ एन्था बेफोरखौ दे बेफोर देनायफोरखौ जोङो ओ मागि न'खर न'खर मागिनानै जोङो ओ लायो। लायनानै जोङो बेखौ बेखौ सावनायाव गारसननानै होयो ओ गामिनि सेंग्रा सेंग्राफोरा बे बेलागुरखौ सावो आरो। ओ बिसोरो बे दैमा जिङावनो मोनसे ओ न'सा लुनानै थायो सोरबा सोरबा प्लास्टिकनि न'जो प्लास टिकटों लुयो आरो सोरबा सोरबा ओ थालेर बिलाइ गोरानजोंनो लुयो औ आरो ओ बेखौ सावखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्लाखि ओ टाइमा जि बाजि जिसे बाजि जायोब्ला जोङो ओ गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयैनो जोङो थाना जायो आरो दैमा जिङाव जोंहाथ' बर' नालाय अमा अमाखौ जोङो सि थारनानै जायो औ आरो जोङो बेखौ जाखांनानै ओ सान बिनि अखानायै जोङो नैथा नै सान नै थारिख खालि जोङो ओ न' न' एनथाब सौराइ जायो। आरो आलासि दुमसिफोर फैबा बेजोंनो बुजायो। ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
माने नोंथाङाथ' मा मागो दमासिनि बारै खिन्थाबाय जेनेबा जोंखौ माबा ओइ माइ माइ दाननायनि एन्दिंआव सेलेब्रेट खालामो जेनेबा। बावनो मिनथिखायो बेनो बिखौ जों उम माग बिहुबो होनो। बेलेग बेलेग माबाफोराव बेलेक बेलेक ट्राइब बे बेलेक बेलेक क्ला कालचाराव माने बे मोनसे रे रिसुयेल्स बादिना जेनेबा जों जों बर'फोरनाव जोंखौ रिसुवेल्स बादि मानियो जेनेबा नों होन्दों मोन्ना राजा रानि थायो।
औ।
मोनसे जों मानियो जोंखौ जों जेनेबा बे मोदाय बादियानो जायो आरो जोंनि थाखाय बे।
औ।
ज' ज' मोदाय बिदिनो बेखौ जों उम जों बेलेग बेलेग थ्रे बे टाइमावबो जों बेलेग बेलेग ट्रेडिसनेल फुड जायो जेनेबा जों फिथा जायो।
औ औ।
बे सोरबा सोरबा फिथाइ जायो बोराय बुरैफोरा। बिदिनो माबाफोर एसे उम गाव जुमाय लोङो एसे नियम नियम था खायोना बोराय बुरैफोरना जुमाय लोंनाय। फिथा बानायो बिदिनो आरो बेलेक बेलेक बेल' नङा जेनेबा जों आलासिबो जानानै थाङो बे मोनसे नियमखा आलासिबो जायो।
औ उम।
माने बिसोरनि जारै आं बांद्राय मिन्थिलाबाया।
अ' आरो जोंहा ओ औ जोंहा आरो बुङो गोदो ओ गोदोनि आबै आबौआ बुङोमोन आरो ओ सोरांसि सोरांसियाव ओ जोंङो लामा सिलाफोरखौ स्रयै सिबनानै दोनोब्ला जे जायनो लामाखौ गोलावसिन सिबनो हायो बिनियानो खानाया गोलावसिन जायो होननानै जों मिथि थिनाय जोंङो खोनाबोदोंमोन आरो ओ ओ सि दावखा नु दाउखा नुवालासे दुगैयोबा आ ओ मानसिया गुफुर जायो। आरो ओ ओम बेमार आजार आरो ओ सोरनिबा गाज्रि नोजोरफ्रा बारग' माबायो होननानै आरो थांङो होननानै जोंङो खोनादों आरो गोदोनि आबै आबौनिफ्राय। ओ नोंथां मोननियाव
अ
मागो मागोखौ माबोरै फालियो मा आरो माबोरै फालियो माने फिथा सौराय जागोन जाया आरो गोदोनि दिनाव बुङोमोन औ फिथाइ लावदुम जायोबा मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै बुङोमोन नों
ओम जोंना जोंना बिदिनो नरमेलानो बे बेलागुर सावो नों जि फोरमायदोंमोन बेलागसआवबो जोंनाव बिदिनो एसे दै दैनि दैनि खाथियाव एसे बेलागुर सावबाय बे मोनायावनो बिदि खाना जाबाय आरो मोन मोनायाव सिखारनानै बै एकथा दुइथायाव सिखारबाय
औ
दुगै दुगैनाय नियम दंमोन ना होमबा दुगैनानै फालिनांगौ नामा
औ
औ बि बि बेल' खालामो जोंनि माबायाव।
अ ओरैनोथ' अमा इदि जाखायोना जों बर' औ आरो जोंङो आंङो आरो नुनो मोनदों जोंनियाव ओ सोरांसि सोरांसि बयबो दुगैजोबनानै ओ गलिफ्राव सबाय आरो बे माइरंजों एवनाय सबाइ गोरान होनो जोंङो सिबिं बेफोरखौ लगायनानै जों गलियाव सारो ओ नों गरि गलियाव सारनायनि बे सारनायनि माबाखौ आं बांद्राय मिथिया ओरै होननाय खोनादों आरो जा जेरै सबाय सि सबाय सि सिबिं आरो ओ माइरं बेफोरखौ सारब्ला मोसौनियाव जेबो बेमार आजार गैया जानाय जाया होननानै बेबायदि बुंनाय खोनादोंमोन आरो औ नंगौना नङा आंङो बांद्राय मिथिया बेखौ
उ
औ नों आरो गिबियावथ' जोंङो ओ माइरं माइ माबाखौ एनथाब आरो ओ सिथाव खौ जोंङो मा माइरंजों बानायनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
आंबो बांद्राय मिथिया माबा माइब्रा माइब्रादों बानायोमोन ना होमबा माइब्रा माइब्रा ओंखामदो। बे एसे माबाया आथा आथा बादि जाग्राया।
औ औ माइब्रा औ।
अ माइब्रा दोङो
माइब्रा माइब्रायाव माइब्रायाबो अनेक रोख रोखोमनि दंखोमा आरो औ उम नोंथाङा होनब्ला ओ नोंसिनिथिं मा होनो ओ सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै ज' इदिनो खाना पारथि जागोन ना जाया?
बिदिथ' जायो अ।
अ
जायो माने बे मोनसे नियमखा मानि गासिबो माने एकदम रायजो रायजोदों मिलायनानै गासिबो मोनायाव इदिनो खाना खाना जानांगौ। नियम बे। उन्दै उनला गासिबो।
औ नोंथांमोननिथिं मोनायावसो जायो नामा?
मोनायाव औ मोनायाव बांसिन जायो बेलागुर सावखां बेलागुर सावनायनि आगोल। ना सावनायनि आगोलैमोने आं बान्द्राय मिथिला बेखौ।
नोंथाङा बिदिब्ला मागो दमासिखौ न'आव जाफेराखै नामा?
ओंहो बिदि बांदाय माबा माबा गैया आंना कानेक्सन बान्द्राय गैया।
जोंनाथ' ओरैनो औ बैलागुर सावखांनानैसो ओ सानाव बयबो माने बयबो माने जोङो सेंग्रा-सिख्ला बेफोर सेंग्रख सिख्लाफ्रा बारा थाङा बोराय बुरै आरो सेंग्राफोर ल'जायो आरो
उम न माबा माबा जेनेबा एसे जेनेबा हिनजावफोरना माबाफोर नियम दं नामा बेयाव?
नियमाथ' जेबो गैया ओरैनो जोंना अमा गामियावनो अमा फुथारो मानै माथाम बिदि फुथारो बिनि बिनि‌ थाखाय आरो अमा बेदर रानो बिनि थाखाय आरो बांद्राय बेबायदि थांनानै जाहैया आरो सिख्लाफ्रा।
उम
उम हेलौ हेल'
औ खोनादों।
औ नोंथांना एसे नेथ प्रब्लेम नामा?
हा
बारा खोनाफैाखै नोंथांमोनखौ नेटआ एसे प्रब्लेम खोमा।
औ नोंथां होनब्ला
औ हेलौ
औ नोंथां होनबा बे खिनियावनो फोजोबनोसै नाबा बाथ्राखौ? ओ नोंथांनिफ्राय जिखिनि मिथिनो मोनदों आं गोजोननाय थाबाय आरो फैगोन उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिसिम।
उम दे होनबालाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम